अ खुलुमबाय नोंथां। अ खोनादों नोंथां ओम अ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन सानजौफुनि हामलानाय जासिहर'बाय नोंथां।
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन सानसौफुंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय नोंथां। आं नों-नोंथाङा मा मा जाहोननि थाखाय आंखौ फन खालामदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजोंहाय। दा जोङो जोंनि थांनानै थानाय राहानि सोमोन्दैसो आङो रायलायनो सानदोंमोन नोंथां दा जेन'बा। दानि जुगावथ' जोङो सरकारि साख्रि नागिरनानै लानायाबो गोब्राब जाबाय नङा होमबा नोंथां। दा जोङो सरकारि साख्रिनि सोलायै। माबाफोर राहा लानानै जों थांनानै थानो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हायो हायो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। ओ जों दानि दाथ' जोंहा जोंबो सासे एसे बर' सेंग्रा हिसाबै जोङो दा ओ मा होनो बेखार सेंग्रा लाइमोन बेखार सेंग्रा आरो नोंथां ओ बे खायनो जोङो गोबां आखाइयाव खामानि लानाय नोंथां जों गामियारि हिसाबै जोङो टाउननि बा जोङो हानाय नङामोन नोंथां गामियारि हिसाबै जों गोबां खामानि लानाय आखाइयाव। ओ जों ओरैनो थास स्लाय न'आव मा होनो रांखान्थि बिथिङाव जोङो मोनसे खामानि मावनाय नोंथां जेरै- जोङो फालांगिबो खालामनो हायो नोंथां इनिफाय जोङो आबाद मावनो हायो नोंथां आरो लोगोसे जोङो जिब जुन नारनि फार्मबो बानायनो हायो नोंथां।
औ औ।
बेफोर आबादखौ मावनो थाखाय जोङो ओ मा होनो? बांद्राय फैसाबो नाङा नोंथां ओ गिबि जोङो खम रांजोंनो। जोङो इखौ जागायजेननो हायो नोंथां गिबियाव जों मा खालामनांगोन नोंथां जेरै आं नोंथांनो मिन नसे राहानि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों बे राहायानो जाबाय। अमा फ्राम नोंथां।
औ औ।
औ बे अमाफ्रामखौ बाहायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो बांद्राय फैसा नाङा नोंथां। एसे जोंनो थामजि ओ रोजासो आखायाव नैजि रो नैजि थामजि रोजासो थाबानो जायो नोंथां।
औ औ।
औ बे ओ रांखौ जोङो। अमा गिबियाव अमा मानै बायग्रोनो हायो नोंथां जोङो थामजि रां थामजिजों। थामजि रोजा रांजों नोंथां ओ गिबियाव जोङो बाजाराव थांनानै अमा मानै बायबाय फिसा। मासे जोङो बुन्दि बायबाय मासे बुन्दा नङा नङा होमबा मासेखो जों। गोन नोंथां ओ फिसा बानायगोन जोङो गिबियाव मासेखो बानायगोन जों नोंथां। ओ खासि बानायगोन नोंथां औ औ। जेबब्ला जों बान लाना फैयो जोङो ओ बेखौ जोङो। एसे बा द मासनि गेजेराव जोङो बै ओ बुन्दि अमाया अवान नागिरो नोंथां जेब्ला जों गरम उथियो बिसोरो अब्ला। गिबियाव जोङो होला बेखौ नैथियाव जों होनांगोन नोंथां बे जेब्ला जोङो गरम। थियो जों अवानहैबाय अब्ला जोङो बेखौ। अवान होना लानाफैनानै जोङो दोनफैबाय दोनफैनायनि उनाव। जोङो बेखौ जोङो जोथोन लाबाय थानांगोन नोंथां थाम मास। थाम मास जि दिनसो नांगौ नोंथां बेयो फिसा जानो थाखाय। है सामथा सोरबा सोरबा लायो खायफा अमाया लायो जोङो थाम मास ओ थामजि सानसो लायो आरोखि ओ जिबा सानसो लायो आरो नोंथां जों बिदिनो जोङो नेबाय नेबा जों
बे‌ खासिखौ जोङो द मास मास मोनब्रै फाननानै
थां बेखौ जोङो ओ माहोनो जेब्ला द मासावनो जोङो बेखौ ओ
एसे खम जायो स्नि बा स्निजि खिजिसो जागोन नोंथां बेखौ नैजि रोजासो
बेखौ नैजि रोजासोआव फाननो हायो आरो नोंथां औ आरो जोङो बे अमाखौ नोंथां ओ जों न आवनो थानाय बारियाव औवा दोङो औवानि बेराजों जोङो दुंनानै गोजौआव थिं गांनैसो बायनानै एबा थिल्फार सोंनानैबो दोननो हायो जों नोंथां अमा फोरखौ आरो जोंनिया जानाय आदार होनाय हिसाबै बिसोरनो जों मा होनाय नोंथां? थास रुनानै बोनो हायो आरो जोंनि ओ मा होनो? माइ जों सौआ होमबा नोंथां मिलाव बे ओंखारनाय गुन्दैखौनो जोङो अमानो होनो हायो आरो जोंनि बर नखर नखर नखरबो गासैबो मा होनो ओ जौ जौ बानायो बे जौ गोरान बानायनायनि ओ अफ्रिखौबो जों होनानै फेदेरनो हायो नोंथां बेबायदि नों आरो जोंनि बेफोर अफ्रि गैयाबाबो गुन्दैजों जोङो ओ थास रुनानै मैगं रुनानै जों अमाखौ फिसिनानैबो फेदेरनो हायो नोंथां बेबायदिनो जोङो अमाखौ फिसिलांबाय थानो हायो नों थां औ नोंथां बेबायदिनो जों जेब्ला ओ बै अमा बुन दिया फिसा जायोबा जोङो बेजोंनो ओ जोङो गोबां अमा बारायनानै जोङो लासै लासैनो जों गेदेर फ्रामा लागै सो ओ माहोनो सोलायलांनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ अमाखौ ओ फ्रामखौ लासै लासै फेदेरलांनो हायो आरो नोंथां बिनि गेजेरजों जोंहा गोबां रां रुफाबो हेफाजाब मोनो आरो जों बै ओ गिबियावनो लाजिनाय मासे अमानि फिसाजोंनो बु-बुन्दानि फैसाजोंनो फाननानै जों बेनि फिसाजोंनो जोङो गुन्दै बायनानै जोङो मा होनो फेदेरनो हायो नोंथां बेबायदिनो जोङो मासे अमानिफ्राय दा दसथा मोनोबा जोडो बेनि फिसाखौनो फेजनानै गोबां रां मोनो नोंथां आरो बिनि फिसा जानायनिफ्रायनो जों बिमा खालामनानैबो आरो गोबां बिमाखौ जों बारायबावनो हायो नोंथां बेबायदिनो जों सोलिनो हायो आरो नोंथां आरो दानि जुगाव नायोब्ला जोङो अमाया मा होनो गोबां दिडिमान्ड फैबाय नोंथां दिमान्ड माने बेसेना बांबाय आरो नोंथां गोदोथ' बुङोमोन सेजौ नैजौ दाइनजौ दाइनजिफोरावनो मा होनो अ-अमा सेरफानि दामा बेसेल'स नोंथां दा नाथाय मा अमा सिथ फानिनि दामा खमानो ब्रैजौ आरो बाजौ नोंथां अब्ला जोङो बेबायदिनो अमा फिसिनानै जों गोबां रां रुफा रां रुफाखौ मा होनो लाइमोन हिसाबै जोङो आरजिनानै बेखार सानैसो जिउखौ साख्रि मोन मोन न्दै जोङो सोलिना जानो हायो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो आं नोंथांनो फोरमायनाय बायदिनो नोंथाङाबो आंनो
औ दङ दङ नोंथां दङ दा जोङो जोंनि ओनसोलावहायनो आङो मानि नुनो थांबाय आरोना नोंथां जाय मानि सोरकारि साख्रि गैया दा आंनो आङो मेगनाव नुनाय मोनसे जेन'बा सा
मानि मोसौ मोसौ फैनानैनो दा गावनि न'खरखौ खांबाय थानायखौ आं नुयो आरोना नोंथां दा आङो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानबाय दा जोंहा मोसौ फिसिनो थाखायथ' जोङो माने एथ'ग्राब माने खस्थ' खामानि मावनाङा आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा मोसौआ बांसिनानो जोंहा गांसोसो जानानै थायो नङा होमबा जुदि बियो बे मोसौआ जोंनि लकेलनि मोसौब्ला बेखौ जोङो गांसो जानानैनो फेदेरनानै दोननो हायो आरोना नोंथां आरो जुदि बे मोसौआ हाइब्रिद बा जारसि जोङो बेनो बिदिनो एसे गुन्दै बा दाना होनानै जोङो फेदेरनो हायो आरो ना नोंथां दा गिबियाव जोङो मोसौ फिनो थाखायहाय जोङो मोसौ गलि नांग्रोगौ जायो
आरो
गलिखौ जोङो एसे गोजौहां एसे बोरिहां जाय जेराव माखि दै जमा थाया बिनि थाखाय जोङो बे जायगाखौ सायख'नानै लानाया जोबोर गोनां आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जाय गलियावहाय जोंहा दै थायोब्ला जोंहा गलियाव मोसौआ उदुनानै थानो हाया आरो बेबायदि थासारियावहाय मोसौफोरा मानि थानो खस्थ' मोनो आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसे दै थायोब्ला जोंहा थाम्फैआबो बुरजा जायो नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोङो मोसौ गलि खौ एसे बोरिहां जेराव दै थाया बे जायगाखौ लानानै बासिनानै लानाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां दा बेनि उ नावहाय जोङो मोसौनि जोलैखौ नायनानै जोङो फिसिनांगोन जायनाखि नोङो मोसौ लकेल मोसौखौ फिसियोब्ला जोङो लकेलनि बिदिनो मोजां जोलैखौ नागिरनांगोन आरो जारसि मोसौ खौ फियोब्ला जोङो जारसि मोसौनि जोलैनि मोजांखौ नागिरनांगोन आरो ना नोंथां दा जोङो बे मोसौखौ फिसिनानै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मा होनो मुलाम्फा मोननो हायो आरोना नोंथां जोंहा बिनि मा होनो बिनि खरसायाबो जोंहा जोबोद खम जोंहा दानि जुगावथ' जों गामि गामि गांसोखौ जोङो नागिरनाङा आरोना नोंथां जोङो ससे ओंखारलाङोब्लानो जोंहा गांसोआ मेरला नङा होमबा नोंथां? दा जोङो मेसें बोथोराव बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा मेसें बोथोराव दुब्लिफ्राव गोबां गांसो मोनो जोंहा मानो होनोब्ला मेसें बोथोराव जोंहा बांसिनानो दुब्लिया लांदां जानानै थायो आरो हाग्रा बंग्राफ्रा बिदिनो मा होनो लांदां जायो अब्ला जोङो मोसौखौ हगारनानै दोननो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
आरो मोसौ जार्सिनि थाखाय जोंहा दानि जुगाव बाजारावनो गोबां ओ मा होनो दाना बेफोरखौ जोङो मोननो हा मोननो हायो आरो नोंथां दा बेजों लोगोसे मा होनो जोंहा मोसौनि बेसेना दा ओरैबायदि बांबाय जोङो मानि मासे मोसौ फिसा जायोब्ला बे मोसौ फिसाखौ फाननानै जोङो खमावबाबो जोङो जि रोजा जिबा रोजा खौ मोनो आरो नोंथाङा आरो जेब्ला बे मोसौखौ जोङो फेदेरनानै फा फेदेरनानै फानोब्ला जोङो मासेयाव ब्रैजि रोजा ब्रैजिबा रोजाखौ मोनो आरो। आरो बेजों लोगोसे जेब्ला जोंहा मोसौआ दामब्रा जायो आरो जोङो बेखौ मा होनो हालेवनो हालेवजासे जोङो फेदेरो बा बानायो हालेवनो रोंजासे जोङो बानायो अब्ला जोङो बे मोसौनि बेसेना मासेयावनो द'जि रोजा स्निजि रोजा। बा दाइनजि रोजासिमखौ जोङो मोनो आरो ना दा बेजों लोगोसेहाय जोङो ओ मोसौ फिसानि अनगायैबो जोङो बेजों जेब्ला नाखि मोसौआ फिसा जायो अब्ला जोङो गाइखेर गाइखेर मोननो गाइखेरखौ फाननानैबो जोङो जोबोद मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां।
गोबोरखि गोबोरखिखौ जोङोथ' मोनथिखायो मानि थाखाय बाहायो नङा होमबा नोंथां जोङो मा होनो न'नि गोबोरखि हास सारा दा जोबोर बेसे गोसा मानो होनोब्ला दानि जुगाव आथिखाल जुगाव जोङो ओ न'नि हासार खौ मोननो थांलिया दानि जुगावहाय जोङो रासायनारि हासारखौ सो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो थां थाङो आरो नोंथां बेनिखायनो दा जोंनि न'नि हासाराबो दा ओरैबायदि बेसेन बांबाय आरो नोंथां। दा जोङो
औ नोथां।
जोङो फाननानै बा हासार आरोना नोंथां दा बिनि उनावहाय जोंहा बियो मानि जोंनि लकेल मोसौ आरोखि। दा बेनि उनावहाय जोंहा दङ जार्सि मोसौ जारसि मोसौआ मासेयावनो जोङो ओ बिदिनो बा लि जि लिटारसिम जोङो गाइखेर होनायखौ जों नुनो थाङो आरो नोंथां। जोङो मोसौ जारसि फिनायावहाय एथ'ग्राब माने खस्थ' खालामनाङा जोङो बेखौ सम मथे जोङो बेनो आदार बा दाना होनांगोन आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गांसो गांसो हानानैबो जोङो होफैनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा गांसोखौथ' जेराव मेराव मोनो। नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोङो मोसौ फिनायाव एथ' माने ओ खस्थ' बा खरस थाङा आरो नोंथां दा जोङो मोसौ जार्सिखौ जोङो बिदिनो फिसाजों लोगोसे जोङो गाइखेर गाइखेर फाननायावहाय जोंहा जोबोर मुलाम्फा मोनो आरोना मोसो जार्सि फियोब्ला मानो होनोब्ला जों मो मोसौ जारसि मासेयावनो जिनिफ्राय जिबा लिटार गाइखेर होयो आरो गाइखेरनि बेसेना आथिखालावहाय से लिटार गाइखेरावनो जोङो बाजि द'जि बेसेनखौ जों मोनो आरोना अब्लानो नों सान नानै नायबा नों ओ नोंथांनियाव जेन'ब्ला जिथा मोसौ जारसि थायोब्लाबो जोङो गाइखेर फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो ओ मोसौ फिनानै जोंनि न'खरखौ जों सालायलांनो हायो आरोना नोंथां। जोङो माने सरकारि साख्रिनिफ्रायबो जोङो बांसिन रां आरजिनो हानाय खौ आङो नुयो आरो नोंथां जायनाख जोङो सरकारि साख्रि मावोबा जोंहा ओ सानसेबो रेस मोनाखौनो होनजायो मानो होनोब्ला जोङो सानफ्रामबो जोङो दिडिउटियाव थाबाय थानांगोन आरो ना नोंथां! दा बेफोबायदि जोङो न'आवनो बेफोरबायदि ओ जिब जुनार बा माबा मोनसे खामानि मावनानै थायोब्ला जोंहा ओ न'फ्रावनो थानानै जोङो रेस लानानैबो जोङो खामानिखौ मावनो हायो आरो ना नोंथां? औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ। बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां ओ आसा खालामो नों नोंथांखौ आङो ओ खेनसे लोगो मोनफिनबावगोन होननानै
खननै जाबयना?